हेलौ नोंथां
औ
खोनादों ना?
औ
औ नोंथांदो दसे सम राय्लनाय जागोन ना नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन।
औ दे बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ सा सानजा जोंनि भारतनि माने ट्राइबेल सुबुंफोरनि समाजारि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों नोंथां। औ ओ सा सानजा भारताव जोंनि माने बहुत इदिहाय गोबां ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ मोननाय जायो नोंथां।
औ।
ओ मणिपुर, अरुनाचल
औ।
मिज'राम, त्रिपुरा आरो जोंनि आसाम
औ।
बेयावहाय जोङो बायदि बायदि बिदिहाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मोननाय जायो मिथिबायना नोंथां।
औ।
औ बेनि मादाव जोंनि आसामाव मोन्नाय जायो जेरै ओ बर' राभा ओमफ्राय ना मिसिं
औ।
आरो मोननाय जायो जोङो गार'
औ।
औ बिसोरखौ जोंनि ट्राइबेल सुबुं महरै जोङो सिनायथिखौ मोननो हायो मिथिबायना नोंथां।
औ।
औ। बेयावहाय जोङो ट्राइबेल सुबुंफोरा गावबा गावनि माने रंजानाय बाजानाय मोसानाय नंगौना नोंथां? औ। मोसानाय बेनिफ्राइ गावसोरनि समाजारि जिउ खुंनाय बेबायदि राहाखौ
औ।
फ्राय जोंनि गेजेराव मोननो हायो मिथिबायना नोंथां?
औ।
औ बेयावहाय जोङो ओ राभा बर', मिसिं, सुबुंफोरा ओ समाज जिउ खुंनायखौ जोंनि गेजेराव मोननो होयो मिथिबाय ना नोंथां?
औ।
औ। बिसोरो ट्राइबेल हारिनि बांसिन सुबुंफोरानो ओ खौसेथि समाज जिउ खुंनानै संसार जानाय खौ जोंनि गेजेराव मोननो हायो। मिथिबायना नोंथां? बेयाव बिसोरो गावबा गावसोरनि गोदो गोदायनि फ्राय बिसोरनि गेजेराव सोलिबोनाय बेफोरखौ फोथायनानै बिसोरो माने समाज खुंनानै जिउ खुंनायखौ मोननो हायो। नंगौना नोंथां? बिसोरनि गेजेराव बिफा गाहाय समाजखौ मोननाय जायो। राभा, मिसिं
औ।
बिसोरनि गेजेरावहाय बिफा गाहाय खान्थिजों सोलिनाय समाजखौ मोननाय जायो औ। बिसोरबो गावसोरनि न'खर बेंनायाव बा बेबायदि बायदि रोखोमनि समाजनि हाबा हुखा बे फोराव ओ बांद्राय माने ओ दिसिसन लानाय खौ जोङो बेफोर बिफा गाहाय बा हौवा सुबुंफोरखौनो बांसिन ओ बेबायदिहायनो गरन्थ' लानायखौ जोङो बांद्राय मोननो हायो।
औ
औ हिन्जाव माहारिखौबो बे समाजाव माने मानथाखो गोनां सम ओ होननानै बुंनाय जायो। थेवब्लाबो ओ बेबायदिनो जोंनि ट्राइबेल समाजावहाय बांसिन
औ
समाजनि खामानि हाबा हुखा, धोरोम फोरबो फुजाफोरावहाय बांद्राय बिसोरनि ओ हौवा माहारियानो गरन्थ' लानाय खौ मोननो हायो नोंगौ ना नोंथां?
औ
औ बिनिफ्राय जोङो ओम बेबायदिहाय न'खरनि धन सम्पति इफोर बायदियावबो जोङो
औ
औ हौवा सुबुंफोरखौसो गोजौ मान होनायखौ मोननो हायोना नोंथां?
औ
औ बिसोरसो मा खालामनाय जायो सम्पथिफोरखौ गावसोरनि फिसाला बा न'खरनि सोरबा हौवा
औ
नाथाय हिनजाव सुबुंफोरा माने बेबायदि धन सम्पति बेलायाव बांद्राय माने बाहागोखौ मोना।
औ।
नंगौना नोंथां औ बिसोरनि समाजखान्थि मा माने ट्रायबेल हारिनि समाजखान्थिया बेबायदिनो आरो बि सोरो मा खालामनाय जायो फुरबु फुजाफोरावबो बिसोरनि गेजेराव ओ समाजावहाय बुलि बिथान होनानै
औ।
फुरबु खुंनायखौ जोङो मोननो हायोना नोंथां।
औ।
औ। ओ जेरै जोंनि बाथौ धर्मफोरावबो माने बायदि रोखोमनि बेदिहाय बुरमा बा अमा बोलि होनाय बुलि बाथौ बेफोरो मोननो हायोना नोंथां।
औ
औ बिसोरनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदिखौ मोननो हायो। ओ राभाफोरनि जेरैबायदि ओ फर काटिं बिदिहाय फोरबो मोनसे दङ इसिनि बेयावहाय बि फोरबो बुलि होनाय खान्थिखौ जोङो बिसोरनि गेजेराव मोननो हयो, नंगौना नोंथां? औ ओमफ्राय बिसोरबो ओ बेबायदिहाय ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव राभा, बर' बुंनि अनायैबो आर' जोंनि थ्रायबोल सु समाजाव बै गार' सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो बिमा गाहाय समाजखौ जोङो मोननो हायो नोंथांङा मिथिबायना।
औ।
औ बेयावहाय ओ गार' खासिया आरो जयन्तिया बिसोरखौ जोङो ओ बिमा गाहाय समाज होनाय खौ जोंङो मि मोननो हायो।
औ।
उम बेयावहाय मा खालामो उम बिमा माने बिमा समाजसासो बिसोरनि गेजेराव गाहाय जायगा मोनो।
औ।
ओ बेबायदिनो हाबा हुखा बा न'खरनि धन सम्पति
औ।
आरो बेदिनो समाजनि माबा मोनसे ओ समास खानथि खुंनायफोराव ओ दिसिसन लानाय
औ।
बेफोरखौ बेयावहाय हिन्जाव माहारिखौ मान थाखो आरो बिसोरनि खोथा बाथ बाथ्राखौ गनायना लानायखौ बिसोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो। औ बे मोनथाम माने ट्राकआव जोङो ओ
औ
बिमा गाहाय समाज होननानै मिथिनो हायो।
औ।
औ बिसोरनि गेजेरावबो माने बेबायदिहाय बायदि रोखोमनि
औ।
फुजा फोरबो होनायफोरखौ मोननो हायो बिसोरनि गेजेरावबो बुलि बिथान औ जेरैबायदिहाय ओ बिसोरनियाव मोननो हायो वांला फेस्टिभेलफोरबो मोननो हायो।
औ।
औ बेवहाय बिसोरबो आबाद मोजां जानायनि थाखाय बेबायदिनो इसोरखौ माने मानियो।
औ औ।
औ मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरानो ओ बेबायदिनो मिथिंगानि सायाव खोनानानै जिउ खुंनाय जायो आबाद गाहाय
औ।
उम फोरबो बेफोरबायदिखौ जोङो ट्राइबेल गासै सुबुं खुनियावबो मोननाय जायो।
औ।
मिथिबायना नोंथां?
औ।
जेरैहाय जोङो मोननो हायो मिसिंफोरनियाव आलि आइ लिगां।
औ।
औ बिनिफ्राय जोंनि बर'फोरनियाव मोननो हायो खाथि गासा ओमफ्राय
औ।
बैसागो
औ।
बेफोरखौ मोननो हायो।
औ औ।
औ। नोंथाङा बिनि सोमोन्दै हयथ' आंनिसाय मोजां रोंगौ जानांगौ नोंथां। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो' गावनि मोनदांथिनि गेजेरजों फोरमायना होगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां माने मेघालयावथ बिदि आयजो माहारिखौनो माने आयजोफ्रानो गाहाय बिसोरो आइजोनि मथे जानिया सोलिनाय बा जोंनि नैयाव आसामाव थानाय बा गुबुन जेरै स्टेट ओ उरनाचल नागालेण्ड बेफोरनिया माने बे गाहाय हारिनि होननानै मानो मिथिनाय जायो?
औ।
औ ओमफ्राय मेघालयनिखौ बिमा गाहाय हारि
औ।
बिसोरो आय आयजोनि मथे आइजोआ न'खरखौ सालायो बा आइजोआ जेरै जोंनि बेलेग ट्राइबेलफोरनि गेजेराव आइजोआ माने गुबुन सेंग्राजों हाबा जानानै हौवासा लाहानि न'आव थाङो बा माबानि मेघालयनियाबा बिदि गैया बिसिनिया
औ औ औ औ नंगौ औ औ
नोंथां आलि आइ लिगां होना औ बेफोरबायदि बे फोरबोखौ बिसोरो फागुन दाननि एबा गिबि बुधबार सानाव आबाद मोजां जानो थाखाय आबाद गायजेननायनि मुङै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो
औ नंगौ
बे फोरबोखौ बिसोरो फालिनाय जायो जोंनिया आसामाव होनबा बिसोर बुर्लुंबुथुर बै बुर्लुंबुथुर जेरै दिसां दिप दिबां लिहत बेफोरबायदि माबायाव मोननोसै आरो दानिया दै दैमा सेरफाङआव रायजो जानायफोर मोननो हायो जि बेनि अनगाबबो बिसिनियावबो आरो बे बे फोरबोआव माने अनलि आबादनि थाखायल' माने आबाद मोजां आबादा जाहाथे मोजां जायो आबादनि बेगर फोजेननाय बा गायजेननाय बे बेफोरबायदि मानिनानै माबायो आरो बे फोरबोआवबो माने बोलि होनाय खान्थिया बिसिनियाव दङ
औ औ नंगौ
बोलि होयो बिसोरो नाथाय जोंना माबा बर'फोरा बोलि होनायखौ हयथ' बाथ बाथौ आरिफोरा खायसे बाव बिबार बाथौ बिदि जागोन खायसे खायसे गारलांनो हमदो औ
औ
ओ बेनि अनगा आरो बिसिनियाव आरो ओम फोरबो बिदि माबा फोरबोआबो दंबोयो
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
फोरबो बिदिया सुबुं मिसिं मानो जायो सुबुंफोरा जेनेबा बिखो आरो बै फोरबो माने माबाखांनायनि उनाव माबायो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ खोनादों खोनादों नोंथां औ औ नंगौ नोंथां
आंबो
औ बिदिब्ला नोंथां बेयावनो दोनथ'नोसैना दिनहाय
ओ दे
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ औ दे जागोन नोंथां होमबा
औ